हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? अ नोंथांखौ आङो बे मोनाबिलि समाव नोंथांखौ आङो कल खालामनाय जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय रिसिभ खालामनायखाय।
औ नोंथां।
दा नोंथांनो आङो मोनसे टपिकनि थाखाय आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। दायो जोंनि बर' समाजाव सोलिबोबाय थानाय माने सोलिबोाय थानाय आखुफोरखौ जोङो सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल खालामनाय जादों। नोंथां दा ओ मानि बागै सावरायनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिदि बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङानो एसे बुंनानै होदो।
अ दे बिदिबा जोङो बैसागुखौनो जोङो लानोसै नामा जोंनि बर'नि होननो हायो माने बैसागु होनोबा जोंहा बर'आ ओ खोब माने बैसागु नेमखौ फालियो जोंनि बर'नि होननानै जों बुंनो हायो बैसागुखौ।
औ नों
जोंहा मोनसे आसार दंखायो बैसागु होननाय ना जों बर'आ बैसागुखौ जों मारै फालियो बैसागुखौ जों बवानि ओमफ्राय जागायो जों बेखौ सावरायनो होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां।
दा बैसागु होनोबा जोङो बैसाग मास नि एक थारिखनिफ्रायनो जोङो लानाय जायोना? ओमफ्राय सैथ्र' लास्टखौ जों संख्रान्ति होननानै लानाय जायोना माने ए मोसौ थुखैनाय दिन होननानै जों लानाय जायो ऐदिन माने जोङो मोसौ थुखैयो माने होनोबा मोसौजों जों गोबां बोसोर जों मावनानै जाबोनायखाय मोसौआ जोंनो मावनानै जाहोबोनाय बायदि जायो जों मोसौजों गोदोनिफ्रायनो हालेवनानै जाबोनायखाय जों मोसौखौ इदिन माने थुखैनानै साजायनो बोसोर जायो माने इदिन मोसौखौ जों थुखैनानै थाव साव फुनस्रांनाय जायो।
औ नंगौ।
संक्रान्ति दिनखालि जोङो ओ माने संक्रान्तिनि सानसे सिगां जोङो संक्रान्त दिनाव जों मा माखौ बेबहार खालामो बेखौ जोङो जगार खालामनानै लानाय जायो जेरै जोङो लाव फान्थाव दावा बिबार। खाथ्रि बिबार आरो रायदों बिबार बेखौ जोङो सानसे सिगां नागिरनानै जमा लानाय जायो टेबोलफोरखौ जिरखानानै लानाय जायो जों औवानि खार जोंनो माला सुनो नांगौ जानायखाय जोङो बिदिन संख्रान्ति दिनाव जोङो जेथिया संख्रान्थि फुंनि सम जागोन फुंनि समाव जोङो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो ओ मोसौनि थाखाय जोङो रेडि खालामो माने जोङो लामाफ्राव रायदों बिलाय आरो खात्रि बिबार बेनिफ्राय मोखोना बिबार बेनिफ्राय जाबस्रि बिफां ओमफ्राय लाव फान्थाव दावा बेफोरखौ माला सुनानै जों लामानि गेट गेट खानाय जायो मोसौ गलिफ्रावबो जों खानाय जायो। साहानि नमा न'फोररथिं खानाय जायो खामसालिफोराव जों खायो। बाथौनि जोङो गेटफोराव जों खानाय जायो बेखौ जों बिदि साजायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो फुङाव मोसौखौ थुखैनो होननानै जोङो बिलो बा दैमाफोराव लाङो बिलो दैमा गैयाबा न'नि फुख्रिफ्रावनो जोङो थुखैनाय जायो। फुङाव जों होनानै लाङो बे मोसौखौ जोङो होनानै लांखांनानै जों मोसौखौ फुननो थाखाय जोङो न'नि साराय हांगार बा दोनि हांगारफोरखौ एरख'नानै जों लाइजौ बिलायाव लानाय जायो। बे लानानै जों बाहाय थाव गुबैखौ होनाय जायो थाव गुबै होन हांगाराव थाव गुबै होनानै लानाय जायो ओमफ्राय हालदै गुन्दैफोरबो जों लांनाय जायो। आरो बे जोङो बेखौ मोसौखौ जेथिया थुखैखाङो होमबा जोङो बेखौ फुननानै होनाय जायो हांगार खौ ओमफ्राय बे हांगारखौ फुननो थाखाय जोंनो माने थालिरनि गांखंनि बिलाइ गांखंनि बे थेन्थाखौ जोङो हानानै लानाय जायो मोसौनाव माने जों फोथा फुननो थाखाय। बेखौ लानाय जायो आरो माला सुनानै लांनाय जायो। थेवोलजों बे दावा बिबार लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो माला सुनानै मोसौनो गानहोनो थाखाय जोङो लांनाय जायो। ओमफ्राय जोङो मोसौखौ जेथिया थुखैखाङो होमबा जों मालाखौ गानहोयो। थावखौ जों फुननानै होयो हालदैफोरखौ जोङो फुननानै होयो मोसौनो। बिनिफ्राय जोङो थुख थुखैहैखांनानै बेखौ फुननानै जोङो आरो न'आव सि एवनाय ओ सेवराइ ओ माइब्रानि एवनाय जोङो गोरान बेखौ मा होनोमोनलाय माइ सेवराय सेवरायथ' नङा बेखौ सबाय गोरान सबाइ गोरान ओं बेफोरखौ जोङो एवनानै लांनाय जायो मोसौनोबो जाहोनाय जायो। ओमफाय जोङो मोसौखौ थुखैनानै मालाखौ गानहोखांनानै फोथाखौ फुनखांनानै जों मोसौखौ बुंनाय जायो बे बिबार माबाजों दावा बिबार लाव फान्थाव हानायजों जोङो मोसौखौ खुबैनाय जायो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै जोंनि मोसौआ बारायबाय था थों ओमफ्राय ओ आइ खिफेदेर आफा खिफेदेर मोसौनि जोलैया माने गिदिद गोलाव जाथों बिदि होननानै जों माने बिदि गान खननानै माने बेखौ फुइनाय जायो आरो मोसौनाव सारनाय जायो फुलखौ बेनिफ्राय जों मोसौखौ होहरनाय जायो गोदोनि आबै आबौआ होनोमोन मोसौखौ गाब बिदि खा फोथा फुननानै हरनाय माने जोङो हाग्रायाव मोसौ होहरनायखाय जों हाग्रायाव रायजो जानायखाय हाग्रायाव गोबां जिब जुनार थायो मोसा लख्रा थायो मोसौफोरखौ माने जायो मोसौफोरखौ होसोयो आख्रमन खालामो बे हिसाबै मोसौफ्रा मोसौफोरखौबो जाहाथे गोदिनि समाव मोसौखौबो जाहाथे जाया मोसौखौबो जाहाथे गियो गावसोरजों लोगो जा थों होननानै बेखौ फाख्रा सिख्रा माने जों बिदि खालार फुननायजों फाख्रा सिख्रा नुनाय हिसाबै बिसोरजों लोगोसे जाफाथों होननानै बुंनाय बिदिखौ खोनानो मोनोमोन आरो आबै आबौनिफ्राय।
औ नोंगौ।
बेखौ खालारखौ फुननाय जायो फोथाखौ फुननाय जायो। खिन्थु जों हाग्रायाव होहरनायखौ दा जों नुनो मोनला आरो गामिनि ओ दुब्लिफोरावनो खानानै दोननाय जायो। बेखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफाय जिथिया बैसागनि एक थारिक जायो ओमबा जों मानसिनि होननानै बुंनाय जा बुंनानै लायो आरो इदिनो एक थारिख खालि जोङो दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि सावनानै मानसि गेदेरफोरखौ जोङो खुलुमस्रांहैयो गामिनि गेदेर बोराय बुरै गावनि देरसिन जानायखौ खुलुमनानै जों बेनिफ्राय बोर लाहैयो जाहाथे जोंखौ बोर होयो गिदिरफ्रा जोंनि देरसिन फ्रा बोराय बुरैफ्रा बिदि होननानै जों खुलुमहैयो बोर लाहैयो सोरबा जि गोदान गामसा गोदान दान गस्ला गेनजि गोदान आर'नाइ गोदान बेफोरखौ होनाय जायो बोराय बुरैनो खुलुमस्रांनानै जायो जों दा बे दि फालिनाय जायो आरो एक थारिख खालि बैसागुखौ बिमा बिफाखौ खुलुमनानै मान होनाय जायो न' खाथिनिखौ गामिनि बोराय बुरैफोरखौ ओमफ्राय गामिनि बाथौ थानसालिखौ जों खुलुमहैनाय जायो बोर लाहैनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदि खा बैसागुखौ बिदि लाहैनोनाय जायो आरो एक थारिक खालि ओमफ्राय बिनिफ्राय दुइ थारिक खालि जोङो न' न' माने मागिनाय जायो न' न' माने बयबो रं बिरंनि दख'ना गानबोगोन जोङो गोमो गोथ थाङा कट गोमा गोथां खाालारजों जोङो दख'ना गानगोन गोसा खालारनि ब्लाउस गानगोन। बेनिफ्रायाय जोंनो आर'नाइयाथ' जोंनि बर'नि नेरसोन होननानै बुंनो हायो। आर'नाइखौ जोङो लाथारो बैसागोआव आरो जोमग्रा जों जोमग्रा गोसा लायो फाहार आगर जों जोमग्रा लायो बे जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै बुंजायो बेखौ जों बैसागुआव जों बाहायथारो आरो दा जों गामि गामि मागिहैगोन न' खाथि खाथि मागिगोन। बाहाय जों मेथाइ खनलायगोन सोरबा दामगोन दल, सिफुं, खाम, जथा बेफ ट' गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनि खाम जायो बर'फ्रा जोंहा गोदोनिफायनो दल, सिफुं, जथा, सेरजा दामबो खानायखा। जों बेखौ बे बैसागु टाइमाव जों बाहायनाय जायो दल सिफुं दामना जोङो गान खननानै मोसाग्लाङो गाव गावनि गोसोफोरखौ फुरथि खालामो। ज' ज' न' न' मोसानानै जोङो सोरनावबा माइरं से मैगं सोराबा मैगं हरगोन सोरहाबा माइरं हरगोन। सोरा फैसा होगोन बे माइरं मैगं अनायखौ जों बैसागु जोबनानै सात दिन बा सोरहाबा दस दिनजों जोङो मोनसे दुब्लिफ्राव थांनानै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बायदि बाहायहैनाय जायो आरो लावखार ओंखाम। जानायखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो बे जों सलिनानै दं जोंथिं बेफोरो सलिनानै दं आरो दा नोंथांमोननि साइदजों बियो माबायदि सलिनानै दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरोना ओ सैताननि जोबथा खालारावहाय मोसौ थुखैनाय जायो जोंहा मोसौ थुख खैनाय समावहाय गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगं नांगौ जायो जेरैहाय फान्थाव दिग्लिलिटि हालदि गोदथां। आरोबाव थाराय थारा बेफोरखौ जोंहा सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोन खैनाय जायो आरो बिनि उनावहाय ओ सैद दाननि लास्ट खालि मोसौ थुखैगोन खालि जोंहा फुङावनो सिखारना दुगैस्रां लोबस्रनानैहाय बेफोरखौ फिसा फिसा हाना लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय हौवाजों आरं जिरनानैहाय बेखौ माला सुनाय जायो आरो बेन बेनिन उनावहाय जोङो साराय बा थौनि हांगारफोरखौहाय लाइ बिलाइयावनो हख'नानै लानाय जायो।
ओं ह
बिनि उनाव थाव गुबैजों लगायनाय जायो बेनिफ्राय जों औवा मोनथाम समाननि हास'नानैहाय खाजब ना लानाय जायो बै औवाखौ बेनि उनावहाय बेखौ मोसौनि बि उनावहाय बिदिनो फथा फथि फुननानै होनाय जायो आरो।
औ औ
औ बेनि उनावहाय बैफोर माला सुनायफोरखो जोङो न'नि गलि अखं फाख्रि नमा न' बेफोरावहाय आलायनानै नै दोन्नाय जायो आरो। दिग्लिलिथि थाराजोंहाय बिनि उनाव जोंहा मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुनना लाबोना न'निनो फुख्रि बा दैमाफोराव हाय थुखैनो लाङो आरो जोङो। बेयावहाय जोंहाबो मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबनाय दं आरो जायखौ नों नोंथां आनो दहाय फोरमायनानै होलांबाय। बेबायदिनो रोजाबो आरो जोंनि थिंजायबो बिनि उनावहाय जोंहा थुखैखांनानै दिग्लि लिरथि थारा आरो थाराय थाराजोंहाय मोसौखौ होनानै लाङो आरो बिनि उनावहाय जोङो न'नि दुब्लि फोथारावहाय मोसौखौ होनानै गारबोयो आरो सानसेनि थाखाय। औ बिदिनखालि जोंहा गोखा गोखै मैगं जानायबो दङ आरो। ओ जायखौ जों जायोब्ला बेमार आज निफ्राय गोजान जानो हायो होननानै गोदोनि फ्रायनो आबै आबौमोनाबो एसे फोथायनाय दं आरो' बिनि थाखाय जे जोंहा बै सानखालि थालिर फस्ला फुंखा मैगं लाफ फा सायख' खान्थाल गोरलै थाइजौ गोरलै मुनि बेफोरबायदि गोबां लगाय मोनदेर मैगं जायो आरो। खायफा खायफा सुबुङा बेखौ बेदर जोंबो जायो आरो खायफा खायफाया ओरै नोबो जायो आरो ना।
औ औ।
बिनि उनाव मोनास्रिस सम' जायोब्ला जोङो मोसौ खौ न'सिम होना लाबोनानै बिसोरनि थाखाय फुजा होनाय जायो आरो मोनाबिलि समाव जायफोर बि जे गानबाय थानाय दिरुं बेफोर दिरुं बा फागाखौ बिसोरनि थाखाय सोलायनानै गोदान फागा होनाय जायो आरो बिसोरनि थाख हायो ओम बै नुब बेबायदिनो जोंना मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। बिनि उनावहाय मानसि बैसागु जायो आरो जोंहा अखानायै हाय बे मानसि बैसागु जोंहा फुङावनो सिखारनानै न' न' बां लिरग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय आलारि बाथि सावनाय जायो जोंनि बाथौआवहाय आरो
गेदेर उन्दै जोङो सनमान लालायनाय दङ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो। बेबायदिनो जोङो औ बिनि उनावहाय जोंहा गाजा गोमजायै ओ गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामियाव जोंहा बेफोरबायदिनो बैसागु माागिलायनाय दङ आरो ना।
औ औ।
औ बेबायदिनो जोङो स्नि सानहालागै फालिनाय जायो आरो। बैसागुखौ हाय अ जोब नायाव जोंहा गामियावनो मोसानाय जायो आरो ना नोंथां। औ।